हेल' अ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां?
अ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंथयो नामा नोंथां?
ओ दङ नोंथां औ दङ।
अ नोंथाङा जामुं जाखांबाय ना?
ओ जानाया जाथ'वाखैमोन नोंथां ओरैनो दायो संनानै दंगासिनो नै
अ नोंथांजों आङो नोंथां दायो फ्रियैनो दंथ'यो
अ नोंथाङा नायखौ जाबाय
आङो जामुंखौ जाथ'वाखै नोंथां।
अ औ।
आङो नोंथांनो दा बिजाबनि बागै एसे दसे सम सावरायनो होनना कल बुय जादों आरो नोंथां।
औ औ नोंथाङ औ औ।
नोंथाङा बिजाब नि बागै आंनो माखासे फोरमायनो बाथ्राखौ दङ बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
अ दे नोंथां आंनो फोरमायना होलाय
औ नोंथां बिदिब्ला आङो जागायसिगोन नोंथां।
अ दे जागाय दे नोंथां।
ओ जोङो बिजाब होनोबा माने बिराद गोनांथिथार बिजाबा मोनसे मानसिनि सुबुं सुबुं फोलेरनि थाखाय बिजाबा मोनसे ओ जिउनि लामाखौ खेंनानै होयो। बिजाब गैयाब्ला जोङो माने सासे मानसियानो जानो हाया आरोना। बिजाबखौ बिजाबा बिराद मानसिनि थाखाय गोनांथार आरो।
अ नोंथां अ
बिजाब गैयामोनब्ला जोङो मा होनो मोनसे ओ गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि माने फेक्ट'रिफोर गारि बहरा लामा मा होनो गोदान गोदान ओ बुस्थुफोर दिहुननो हानाय नङामोन आरो ना बिजाब गैयामोनब्ला नोंथां। जोङो बिजाबखौ जागाय जाहैबाय जोनोम जानायनिफ्राय फार्स्ट इउखि जि एक केजि बिदि होननाय सा थाखोसे थाखोनै बेफोरनिफ्राय जोङो गोदो गोरलैनिफ्रायनो फरायबोनो मोनो आरोना बिजाबखौ। बायदि बायदि बाहागोआव आरो बड' इंलिस हिन्दी आसामिस बेफोरबायदि भाषायाव फरायनानै जोङो दासिमावबो फरायबोगासिनो दङ नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि ओ नलेज मा होनो गोबां रोखोमनि आयदाफोरखौ फरायनानै गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
जोङो बिजाबखौ ओ मानसिनि मा होनो मेलेमखौ गिवहोग्रा होनब्लाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा नोंथां नंग'ना नङा नोंथां? बिजाब नङामोनब्ला जोङो मानसिया जोङो ओ जौगानो हानाय नङामोन। बे थारैनो नंगौ औ। बिजाब फरायनायजोंनो मानसिया बिराद डेभलप जाबोबाय बिजाबा जोंनि थाखाय फ्राय गोनांथि बे नंगौ ओमफाय जोङो बिजाब फरायनानै मोनसे भाषा फरायनो गोदान गोदान सोलोंनो मोनो। बेबायदिनो फराय बिजाब फरायनानै जोङो सासे मानसि गिदिर जाहैनो हायो। हादरखौ सालायगिरि हादरखौ दैदेनगिरि आरो गो गुबुनफोरनि बिजाबफोरखौ फरायनानै माखासे ओ गोनांथार ओ मा होनो इम्परटेन्ट माखासे गोनांथार
मा होनो लिरना गिदिर गिदिर लिर मानसि गिदिर गिदिरनि लिरना गालांनायफोर जों फरायनानै गोसोआव लानानै जोङो इयुन फिसार फिउसारनि थाखाय जेनेबा आरजिनानै लानो हायो आरोना नोंथां बिजाब फरायनायखौ बिजाबा जोंनि इयुननि लामाखौ दिन्थिनानै होयो आरोना बिजाबा। बिदिब्ला आङो नोंथां आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेबावनो दोनथ' थ'सिगोन नोंथाङाबो आंनो बिजाबखौ गु ससे समावब्लाबो आङो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन नोंथां मानो हाया जानो हागोन नोंथां। नोंथाङा जे बुंदों बिजाबा जोंनि थाखाय मानो गोनांथार नोंथां नंगौना।
औ औ नोंथां औ फोरमायदो।
माने नोंथां जोंनो बिजाबा थांना थानायनि मोनसे लामा आरो नोंथां। माने जों जों बिजाब नङामोनब्ला नोंथां जों माखासे ‌ जे माखासे मा होनो बिदि सोलोंथाइ लानाय जेनेबा बे बिजाबनि जेरै जोङो माखासे बाथ्रा जेरै जोङो गारि मथर बेफोरखौ मारै बानायो बा बेफोरखौ बै सोरजिया बेफोरनि बागै आरो नोंथां जेनेबा जोङो गारि- गारि खारनो थाखाय जे जोंनो पेट्रल बा डिजेल बा दानि जुगाव मदार्न माने बेटारि कारेन्टजों दिहुननाय बेफोरखौ जोङो बिजाबनि जोहैसो दिहुननो हादों आरो नोंथां। बिजाबावबो मेर्ला बाहागो दं आरो नोंथां जेरै बिगियान दङ, बेनिफ्राय दङ राज बिदिनो जेनेबा बिगियानाव बुंनो थाङोबा नोंथां जेनेबा जों गोदान गोदान माने गोदान गोदान मोनथिनाय जेनेबा जोङो जेरै मानसिनि देहानि बागै बा जिब जुनारनि बागै बा बिफां लाइफां फांनि बागै जेनेबा बिदि आरो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोङो बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा जोंनो जे अक्सिजेन होयो आरो नोंथां। बेयावबो साइन्स दङ आरो नोंथां बिगियाननि बागै
औ नंगौ दङ दङ दङ औ औ।
आरो जोङो ओरै थिं मानसिनि देहा बा मानसिनि देहायाव जोङो जेनेबा लोमजानाय सानाय बायदिसिना जानाय बेफोरखौ जों बिगियान आरो बिगियान सोदोबजों माबायो आरो नोंथां जेनेा जोङो मा होनगोन इदिखौ नोंथां जेनेब्ला जोङो बिजाबनि
औ नोथां औ
थाखाय जोङो दा मेरला जेनेबा बुजिनो रोङै बाता् जेनेबा मिथिनो मोनै अबे कान्ट्रि बा अबे जायग बेयाव मा जादों बिफोरनि बागै जों मिथिनो हायो आरो नोंथां अ नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओमबाय इनिफ्राय जोङो। बिजाब बुङोब्ला बिजाबाथ' जोंनि थांना थानायनि राहा जाबाय आरो नोंथां।
औ औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओमबाय जोङो जेनेब्ला बिजाबनि अनगा जोङो आरो। माखासे बाथ्रा जे जों बुजिनो मोनै बे बाथ्राखौ जों बुजियो।
औ बिजाबनि गेजेरजों औ नोंगौ
आरो जोङो नोंथां बुंनाय बायदि जोङो इउ के जि बा जोङो। जोंनि अत थाखोसे थाखोनै आरो जों जे उन्दैनिफ्राय जन्म जायो जे नोंथां बेनिफ्राय जोङो बोसोरब्रै जेनेबा जोङो बोसोर सोरबै् जाग्रो मोनानै जोङो बिजाब बे बिजाबनि गियान खौ लानाय जायो आरो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङा आंनो दसे सम बिजाबनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां हागोन
अ दे फोरमायबावलाय नोंथां।
ओ बिजाबा आरोबाव नोंथां। सरासनस्रा नायनो थाङोब्ला बिजाब बेनि गेजेरजोंहाय जोङो मोनसे साइन्स नों बिगियान होनदों नालाय नोंथां। बे बिगियान। फरायनायनि फरायनायजों लोगोसे नोंथां ओ जोङो दा नुनो मोनो। ओ गिदिर गिदिर डक्टरफोर दङ। देहा फामग्राफोर दङ बिसोरो मोनसे। ओ साइन्स माने बिगियान फरायनानैनो बिसोरो मोनसे गावनि रोंगौथिखौ बानायनानै लानो हादों बिजाब फरायनानै। आरो गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर बेमारफोरखौ बेमारफोरखौ मा मा मुलि बाहायोब्ला बिफोरखौहाय बे बेमारखौ माबोरै सो ओखारनो हागोन बेफोरखौहाय बिजाब फरायनायजों लोगोसे मुलिफोर दिहुननो हादों नंगौना नङा नोंथां? बिजाबनि गेजेरजोंनो औ आरो गिदिद गिदिद बेमारफोरखौ सोखानायजों लोगोसेनो नोंथां ओ मानसिनि ओ मा होनो इयुननि फिउचारनि थाखै। माबायदि गाज्रि बेसादफोर बाहायोब्ला माबायदि बुस्थुखौ जायोब्ला मा मा बिथामिन मोनो बे फिथाइखौ जायो। ब्ला मा बेथामिन मोनो बेफोरखौहाय जोङो। दा बिजिरनानै नायनो हादों आरो ना नोंथां लेखा फरायनायजों बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंहाय बहाय ए भिटामिन दङ ना सि भिटामिन दङ ना डि भिटामिन दङ सान्दुंनिफ्राय मा भिटामिन मोनो। फिथाइ सामथाय आफोलफोरनिफ्राय मा फित भिटामिन मोनो बेफोरखौ जोङो लेखा फरायनायनि गेजेरजोंहाय बिथामिनखौ जोङो दिहुननानै लानो हादों आरो ना नोंथां मानसिया
औ नोंथां औ।
जौगाहोनो हादों आरोना बिजाबा आरो बेजों लोगोसे ओ साइन्सआवहाय नायबावोब्ला जोङो। मानसिनि मा मोनबैसे हाराफोर दङ अंगफोर दङ माबोरै मै सार्जारि एक्सरे खालामनांगौ एक्स्रे खालामनांगौ ओ मानसिनि थैया मोनबैसे बाहागोनि बेफोरखौ जोङो बिगियान फरायनायजों जोङो दिहुनन्नानै लानो हादों आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ आरो आरराय नायबावदो गोदान गोदान जोङो मा होनो पेट्रल होन्दों नों दिडिजेल होन्दों नों नोंथां औ बेफोरखौहाय जोङो लेखा फरायनानै बिजाब फरायनानै जोङो दिहुननो दिहुननानै लानो हादों आर ना नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जोङो नायबावोब्ला मा मा गेस दङ आरो बे गेसफोरखौहाय जोङो मोनबेसे बाहागोफ्राव राननो हायो बे गेसफोरजों मा मा दिहुननो हायो बेफोरखौ जोङो बिजाबनि गेजेरजों मोननो हायो आरोना नोंथां सिगांनि सिगांनि समावहाय सिगांनि समाव गिदिर गिदिर मानसिफोरा सुबुंफोरा बिजाब फरायनानैनो फोरखौ लिरनानै गालांदोंमोन आरो जों दा थाखोसे थाखोनिफ्राय फरायबोनानै बेफोरखौ जोङो दा बुजिनो हाबाय बिजाबफोरखौ फरायनो हानानै जोङो बे बेफोरखौ गोसोआव लानानै दा दिहुनफिननो हाबाय आरो जोंबो आरोबाव जेन' बिजाब फरायनानै इयुननि समाव माबोरै माबा मोनसे गोदान दिहुननो हागोन नामा बे थांखि जोङो बिजाबखौ फरायनाय जायो आरोोना नोंथां
औ
फिउचारनि थाखाय इयुन समनि थाखाय आर ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो जोङो नायबावोब्ला इलेक्ट्रिक आर ना मोनसे कारेन्ट बुस्थु बे कारेन्ट बुस्थुखौ जोङो बिराद जौगाहोनो हाबाय दायो जोङो जेरै दायो पेट्रलनिफ्राय दिडिजेलनिफ्राय कारेन्ट कारेन्टनि बेटारि गारि बानायनो हाबाय जोङो दा
औ
पेट्रलडिजेल नि अंगा जोङो लेखा फरायनानै गोथौ गोथौ लेखा फरायनानै जोङो दा खारेनन्टनि मेसिन कारेन्टनि मा होनो गारि बेटारि गारि बेफोरखौ जोङो दिहुननानै लानो हाबाय आरो ना नोंथां दा आरजिनानै एसेब्लाबो जोङो जौगासिनो नो हाबाय आरो ना बे माबा होनो बुहुमावहाय लेखा फरायनायनि गेजेरजों नोंथां औ
ओ आरोबाव नोंथाङा गोदान माबा मोनसे बिजिरनानै होनो हाबावगोन नामा नोंथाङा आङो बिजाबनि बागै
बिजाबनि बागै हागोन नोंथां हागोन
अ बिदिब्ला नोङो बे समखौ दसे लानो हागोन दे
अ नोंथाङा जे इयुन इयुननि लेखा बिजाब फरायनाय जे आरो इलेक्ट्रिक आरो पेट्रल डिजेल बेफोरनि जा बुंदों आंनावबो बे रावानो दं आरोना नोंथां
औ औ औ दे बिजिना होदो नोंथां दे
औ आरो जोङो बे कारेन्टजोंों दा जोङो इयुनाव जोङो कारेन्टजोंनो सोलिलांनाय बे पेट्रल डिजेलनिफ्राय जों दा कारेन्टआव फैदों नोंथां दा जेरै जोङो लेखा बिजाबनि जोहैनो जोङो दाबाय जाय जेनेबा कारेन्ट जों माबोरै चार्ज सा गारिया बोरै खारगोन जेनेबा दा गोदान गोदान स्कुटि बाग मटर साइकेल पेट्रि गाय कार गारि बेफोर दिहुनदों आरोना नोंथां अ। दा नोंथांजों आङो बिजाबनि बागै रायल्लायना मोजां मोन्दों आरो नोंथां नोंथां। फोरमायनाया मोजाङानो जादों।
औ औ औ औ नोंथाङा आंबो निफ्राय बिराद सोलोंनो हाबाय नोंथां बिजाब बिजाब नि बागै नोंथाङा दि मोजाङै आङो फोरमायनानै होबाय बेखेवनानै होबाय। गोजोननाय थादों नोंथांनिसिम ओं।
नोंथांनिसिम आंनि दा गोजोननाय जासिहरनाय थाहैबाय आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां दे आंनिसिमबो औ नोंथांनिसिम आंनि गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
औ
दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ अ अ।